हेल' हेल'
औ हेल' खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों।
हेल'
औ खोनादों आं दा।
औ औ
खोनाबायना?
औ खोनादों आंबो।
बिदिब्ला जों आं नोंथांजों फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ
औ
मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायगोन आरो जों दा बे टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा दैज्लां बोथोरनि सायाव रायज्लायनि।
औ औ दे जागोन।
दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोंहा गायनाय फुनाय
औ नंगौ
उम ओ गिबियावनो आं सोंगोरसै जेनेबा नोंथांमोननिखिजाय गायनाय फुनायफ्रा दासान्दिसो बोरै सोलिदों? जेनेबा बोथोरा मोजाङैनो जेनेबा अखाफोरखौ नांगौबायदि हादोंना सान्दुं दुंदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे खिन्थाना होदो नोंथाङा।
दाथ' दैज्लां हिसाबै गायनाय फुनायनि दिन हिसाबै बयबो गायनाय फुनायावनो मुखुब जागासिनो। बयबो गायगासिनो फुगासिनो बेबायदिनो सोलिबाय दङ आरो अखायाबो सम मथे हागासिनो सान्दुंबो दुंगासिनो। एबारनि हिसाबै बोथोरनि हिसाबै खेथिया बा आबादा मोजाङानो जागोन बायदि मोनो आरो। सम मथे अवखाबो हाबाय दङ आरो नांगौबायदि सानदुंबो दुंदों। बेबायदिनो सोलिगासिनो आरो जोंनिथिं आबाद मावनाया मोजाङै मोजां औ दा नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलिदों नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो होनबा?
औ बिदिनो जेनेबा जेन बेबो औ खोनादोंना नोंथाङा ओं खोनादों।
औ
जोंनिथिंबो गायनाय फुनायफ्रा बेबायदिनो सोलिबाय दं। थिगानो मावनाया देग्लायनि बोथोराव
औ
मोजां जोबोर मोजां
औ औ
होनना बुङोब्ला नांगौबायदि हादों अखायाबो
औ
बिदिनो जेनेबा दैफोरनिथ' जेबो खस्थ' मोनासैनो देग्लाय आबादारिफोरा जोंनि बिखै
औ
बेखायनो देग्लायनि दैज्लां बोथोरा साननो थाङोबा मोजाङानो जोबोद।
औ
जोंनिखि जाय फ्रायानो गायखांजोब्बायानो मानसिफोरा बिदि गायनो गोनांथ' जोंनि बर'फोराथ' एसे थाब गायो ओमफ्राय बे गुबुन जाथिफोरा एसे ओ लेत जायो आरो बिसिनिया माने खोथियाखौनो बिसोरो एसे लेट फैयो ओमफ्राय जोंनाथ' जोंना बैसागु फोरबो मोसाखांनायनि बिदिनो सप्तासे बा दस दिन उनावनो जोंनि बिखिजायै खोथियाफोरखौ फोनानै फुरा माने दाथ' न'खरसे गासिबो गैलियानो जोंनि बे खाथि खालायाव आरो गामियाव गामि ओनसोलफ्राव।
औ
जोंनि मानसिफोरनिया।
बिदिनो जोंनिथिंबो बैसागोफोर उम दिखांनाय बा जाखांनायनि उनाव रंजाखांनायनि उनावनो सोरबा सोरबा खोथियाखौ फैयो आरो सोरबाया लेट फोयो। आरो जोंनि ओनसोलाव आबादा एसे लेटनो जायो लेटखौनो मावखायो जोंनिथिं माने जोंनिथिं इसे हाफोरनि माबाया बेलेग इसे माने दैज्लां समावबाथाय अखा हाबा जोंनिथिं थाब दैया राननो रोंङा माने
उम
बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलाव एसे लेट गायनायखौ नुनो मोनो। सम सम अखा बुरजा हाबाथाय दैया थाब थांनो रोङा बेनिखायनो खाथियाव दैमाबो दङ नालाय मोननै दैमा दङ मोननै दैमाबो लोगो नाङो। लोगो नांनानै माने दैखौ एसे थांनायाव असुबिदा जायो माने लासै थाङो आरो दैया बेखायनो जोंनिथिंबो एसे लेट गायनाय जायो बेखायनो दा बायदियाव जोंनिथिं माने गायनाय फुनाया मोखुब जागासिनो आरो बयबो बे समावसो
बेबायदिनो जिखिनि जा आबाद जोंनि माइ आबाद बेथ' बे माइनि थाबायनो आरो बोथोर हिसाबै सोरबा सोरबा थु आबादबो मावो दाबायदियाव। माने बैसागो समावनो बिखौबोथ' फुननाय जायो फाथो आबादखौबो।
उम
बे समावनो फुनानै सोरबा सोरबा माने माइ आबादखौ मावबाङा आरो सोरबा सोरबा फाथो आबादखौ मावो सोरबा सोरबा।
बेबायदिनो माने गावबा गावनि जा गोसो बेबायदि बयबो आबादखौ मावो आरो बे दैज्लांनि समाव।
उम
बेबायदिनो सोरबाया माबाबा बे मैगं थाइगंनिबो खेथि खालामो आबादखौ मावो बिसोर माने जाय जायखौ गोसो आरो बेखौनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं। नोथांमोननिथिंबा माबायदि मावो ना खालि माइ आबादल' मावोना बेफोरबायदि आबाद मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो मावो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
नोंथां जनिखिजाय फ्रायानो जोंनि बे एरियायाव नुवा। बेलेग आबाद मावनाय नुनो मोना बांसिनानो जेनेबा दैज्लां बोथोराव।
औ।
दैज्लां बोथोराव खालि जोंनाव माइखोनो गायजोबखायो। ओमफाय बिदिथ' जेनेबा जोंनिखिजाय मानसिफ्रा माइल' गायो बांसिन। ओमफ्राय खायसेया जेनेबा दैज्लां बोथोरनि बे माखासे बहल, जिंखा, एफोरबायदि थास'
औ।
बानलु इफोरखौ सबायबिमा इफोरखौ हाजो एरियायाव थांनानै गुबुननि माबाखौ हाखौ माने बिदिनो बायथ'यो माने जेनेबा बोसोरसे बा सय मास बिदिनि थाखाय बायथ'नानै ब जायगायावसो मावहैयो आरो जोंनिखैजाय।
औ औ।
बिदिथ' जेनेबा जोंनि बे हायेनावनो इसोरो बिदि फाथोखौ गोबां बिबांनि फोनाय नङा माने न'आव जानो थाखाय बिदिनो दब्लायसेबो फोया आदा दब्लायफोर फोयो। जेने बा दब्लायसेयावनो मैथा बांगाल थाबाय मैथा गोखै थाबाय ओमफ्राय
औ।
इयाव एसे बिदिनो फाथो थासिगोन, ओमफ्राय बहाबा सबायबिमा
औ।
केरेलिया इदि फांसे फांनै बानलु बेफोरबायदिल' फैयो आरो जोंनि
औ।
ओमफाय बिनिफ्राय जेनेबा रां खामायगोन बे मोनसे माबा गैया आरो।
औ।
फोयो जेनेबा खायसेया, होमबाबो नैबे जोंनियाव फोआ बै एसे गोजानाव थांनानैसो फोहैयो माने। बिसोरो गुबुन जायगायाव थांनानै। ओमफ्रायथ' बेबायदि थास'फोरखोबो बुहुद खम गायो जोंनिखैजाय। ओ गामि दरसेयाव सोरहाबा न'खरसेयाल' गायो होनजायो। थेवबो बिबो बेबायदि गोबां फानलायलायनो हानाय गाया माने। ओरैनो न'आव ओं। औ।
गावबागाव सोलिनो हानायखिनिखौ बयबो गायनानै सोलियो आरो माने नोंसोरनि ओनसोलाव। बेखौ
नंगौ औ।
ए बायना जानो नाङै बेबायदि आरो जेनेबा।
उम उम।
जोंनिथिंथ' बांसिन बायना जानायबो आरो फाननायबो एखेयानो। फाननाय माने बायना जानाय फाननो आबाद मावो। सोरबाफोर आरो दे बेनो बे गावनि जानो थुबाय आरो फानबाय बेबायदिखौ बांसिन नुनो मोनो जोंनिथिं। गोबाङानो फाननायनि थाखायबो माखासे माने फानगोन होननानैनो माखासे आबादखौ मावखायो आरो।
बे मैथा गोजा बा सबाय बिमा बायदिसिना भल, जिंखा, खोमब्रा, जोगोनार बेफोरखौबो माने माखासेया फानगोन होननानैनो मावखायो आरो। आरो जोंनि न'खरावथ' बयनिबो थाखायो नो। बेफोरो गावबा गाव जानो थि निखौ बयबो गायना लाखायो बा नानै लायो मैथा गोजा जा बा गुबुन फाथ'आनो जा माबायानो जा नार्जिनि थाखायबो दोनथुम माने उननि सम माव जानो होननानै बेखिनिखौ बयबो मावखायो आरो माने।
उम। मोजां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ओं नोंथां।
औ। बेबायदिनो बोथोराबो समाव मालाबानि समाव बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव माखासे मैगंफोरा थैनायखौ नुनो मोनो आरो बै थैनायनि जाहोनावनो माव सम सम गोबां दाम बारायनाय बुस्थुनि दाम बारायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि खाथि खाला दैमाफोर गैयादां जायनि जाहोनाव न'फ्रावनो गोबांखौ गायनानै लानो हानायखौ नोंथाङा फोरमायबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ। नंगौ नंगौ। दैमाया जोंनिखिजाय बेबायदिथ' जेनेबा उसिफावलाय लाया आरो ओमफाय
औ।
न'खरसे न'खरनैयाल' ख'हा जायो आरो बांसिन बिसोरनाबो माने दा लोमदोंबा ओ इदिनो दुइ तिन घन्टासो उनावहाय आराम स्राय रानलां
औ औ।
दैमाया दंब्लाबो बाराद्राय अखा हाबा देरो ओमफ्राय अखा एसे खम खालाम खम जाबानो माने बिदि रानलांखायो आरो।
औ।
माखासे ज जायगा दं बेबायदिबो जेनेबा साननै बा सानथाम गाहामसिम लोमज जायगाबो दं एसे बिथोराव थांनांगौ आरो।
औ औ।
ओहो माने नैबे जोंनि खाथि खाला खाथि खालायानो नाथाय थेवबो बिदिनो जागोनबा पास किल'मिटारसो जानो हागौ आरो जोंनि बेनिफ्राय।
औ औ।
एप्रिल बेफोरबायदियाव माने बहुत खस्थ'खा थांलाय फैलायनि हान्था मेला ला लामा सामायाबो माने बुहुत दिगदार ना। दालांनि गद ना थाबायना थांनो हायो ना साइकेल लांनाय माने बहुद उसुबिदा आरो।
औ-औ बेफोरो बयनावबो थाखायो जायगा लाना जायगा।
औ।
दा बिदिब्ला जोंहा समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां?
औ।
उननि समफ्राव उननि आयदाफ्राव रायज्लायनोसै नामा?
औ-औ दे बिदिब्लालाय।
औ।